नोंथां औ नोंथां नोंथांनाव आङो दाउ फिसिनायनि बागै एसे मिन्थिनो लुगैदोंमोन नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना
औ
औ दे नोंथां होनबालाय खोन्थालाय
ओ दायोथ'
उम
जोंनियाव गोबां ब्रयलार दाउ फिसियो ना
औ
ओमाय गोबां फिसियोबा
औ
ओमफ्राय बे औ बे ब्रयलारखौ फिसिनो थाखाय एसे मोजां एसे मोजां जायगायाव एबा एसे लांदां जा जायगायाव ओ ओरैनो बेरानि न' बायनानै दोनांगोन आरोना बै ग्रिननेट दं ना बेखौ सोंथिनानै आरो ना बे ब्रयलारखौ फिसानिफ्रायनो गोरलैनिफ्रायनो जोबोद माबा आलाब जोथोन लानांगौ जायो मालबा थो होनबा ब्रयलारा गोबां गरमखौ सैयाना? बेनो ओमफाय दानिफ्रायनो जोङो बिदि मुलि मो ज। एबा भाइटामिन आरि होनानै जोङो। फेदेरबोनाय जायो। फिसानिफ्रायनो बे जों बेखौ जों फिसिनो थाखाय मोनसे मोजां एबा लांदां जायगायाव एसे साया जायगायाव जोङो न' औवानि न' बयनानै दोननांगोन आरो ना? मान्थो होम्बा न' खाथिफोराव जेनेबा गोबां जायगाफ्रा मोनामो नालाय।
उम
औ इनिथाखाय उम ओमफ्राय जों दाउ ब्रयलारखौ फिनायनि सिगां दाउ फिसाखौ जों लाबोनानै बै न'खौ बानायग्रोनानै जों बेयाव दोनानैहा बिनो ओ जानो थाखाय जेनेबा ओ जानो थाखाय जोङो बिसोरनो दै आदार आरो बिदि फेन फेसिलि थि खौ जोंङो होनांगोन। मानोथो होम्बा गरमखौ एसेबां मो जां मोना ना ब्रयलार दावा। जों बिदि फिसानिफ्रायनो बिदि आलबो लाबोनांगोन जोथोन लाबोनांगोन आरोना। ओमफ्राय लाबो नो।
दा नोंथांनियाव मोनसे सोंबावनि ओ नोंथाङा ब्रयलारनि बागानो बुंबाय थादो जेब्ला ब्रयलारनो जो जों जों ओ जेब्ला बे फिसा नोंथाङा होननाय बायदि जोङो बेखौ फिसानिफ्राय लाबोनानै जेतिया जोङो फारारामाव लाबो अब्ला जों बेखौ ब्रदिंआव दोननांगौ जायो नङा होमबा? लोगोसेनो मा मा? आदार होनो गोनां जायो बेखौ नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
ओ ब्रयलार दाना होनाय मोनसे दोङो ओमफायहा ओ नामखौ आं मोन थिला।
औ
ब्रयलार दाना होनाय मोनसे दं ओफायहा ओ जों गुन्दै एबा सापटफोरखौबो जों एसे एसे होयो।
औ।
उम।
ओ नोंथांमोननि न'आवबो ब्रयलार बिदि फिसियो नामा?
ओ जोंनियाव फिसिया नाथाय जोंनि खाथि बेयाव एसे गो फिसियो आरो ना?
औ।
दासो जागायजेनो आरो फिसिनाया।
औ। अब्ला नोंथांनो आङो ओ ब्रयलार दाउ बा जोंनि लकेल दाउखौ जों जेब्ला फार्म मोनसे बानायनोब्ला जों माबायदि मेननेमेस खालामनांगौ जों आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों। ओ जों जेब्ला नों दा बुंनाय बादियानो नंगौ ओ जोङो बयलारा एसेबां ओ गरमखौ जों बियो सहायनो हाया बेखौ जोङो साया जायागायाव दोननांगौ बांद्राय सायाबो नङा, ओ एसे बे बयलार नालाय एसे गुदुंबो जों बेनो होबाय थानांगोन बेनिखायनो जोङो बेखौ टेमप्रेसार बा बेनि दुंथाइखौ जोङो मेेनटेनेन खालामनानै लाखिनांगोन आरो ओ जों बेखौ मोजाङै फिसिनो थाखाय जों थार्टि सेभेन पइन्ट फाइभ डिग्रि सेलसियास बे गरम बेखौ जोङो जेना बेसत होननानै साननाय जायो आरो। ओ बेनिफ्राय जेन बेनि बाराबो जाया आरो हिउमिडटिखौ जोङो ओरैनो सिक्सटि सेभेनटि बेफोरबायदि हमना लानाय जायो आरो ओ लोगोसेनो जों बेखौ गुदुङाव लाखिबाय थानांगोन ओ बेनि थाखाय जोङो ओ बेनो थोजासे आदार आरो थोजासे दै जों होनो मोननांगोन लोगोसेनो बेनो ओ गरमनिफ्राय खारग'नो थाखाय बेनो ओ फेनबो होनो मोननांगोन आरो बेफोरनो फेन ब्रयलारा बेफोरनो बांद्राय गरमखौबो बे खयज' जाया बांद्राय गरमबानो बेयो दसे दसे दसे दसेनो मोजां माने दसेनो गाज्रि। फैदो आर ना दसे दसे थैयोबो बियो। आरो लोगोसेनो जोङो ओ बिफोरनो बेफोरबायदिनो दाउनियावबो जों जेब्ला दाउ मोनसे फार्म बानायो अब्ला बेखौ जोङो मोजाङै फेदेरनो थाखाय जों बेखौ ओ जों जेब्ला गुबुननिफ्राय दाउ लाना फैयो बेयोथ' गोबां गोजाननिफ्राय फैनाय जायो नालाय बेख बेनि ओ जा स्ट्रेस बे स्ट्रेसखौ खारहोनो थाखाय जोङो गुरु मेथाइफोरखौबो होनाय जायो बेनिफ्राय जों बेनो भेक्सिन होनो गोनां जायो ओ‌ बेनि दावदैनिफ्राय जों बांसिनानो दा जेखिनि ओ‌ फारामाव लाबो जों बेसोरखो इनकु भेटार होननाय मेसिनिफ्राय जोङो दिहुन्नाय जायो दावदै खौ ग' होनानै ओ बे दावदै ग‌' होनायाव लकेल दावदैया‌ एकुस दिन‌ बा बाइस दिन लायो बेफोरनो ब्रयलारनिाबो बेसेबां लायो ओ बेनिफ्राय जों बेखौ जेब्ला लाना फैयो जोंनि फार्माव अब्ला जोङो जोंनि फार्मखौ बेनि आगोलनो जोङो सुनै मारिनांगोन ओ जेन बेक्टेरियाफोरा खारनाय बायदि बेनिफ्राय बेनो जोङो दाउनो ओ थोजासे दै आरो थोजासे आदार होनाय बायदि जों आदार होग्रा बासनखौबो जोङो लाफाखानांगोन लोगोसेनो बेफोरनो मुलिफोरखौबो जों भिटामिन मुलिफोरखौबो लाना फैनो गोनां जायो आरो। ओ बेफोरनो। बिसना गरमबो। नां गरमबो जेन जे बिसोरनि टेम्पारेसार ओ जे गुदुं बेखौ जों लाखिबाय थानांगोन मानो होनब्ला बिस्रा बिमा गैया आर्टिफिसियेल भाबैसो जों बेखौ फेदेरनांगोन बिसोरनो बे बिमाया जेनेबा दाउ बिमादो ओंखारनाय दाउफोरा जिबायदि ग' दुंथाइखौ मोनबाय थायो बिमानिफ्राय बेफोरबायदिनो जोंबो बेखौ आर्टिफिसियेल भाबैनो जोङो ओ बि बिसोरनो दुंथाइखौ होनो हानांगोन आरो माबायदि होगोन होनबा जोंनियाव ओ जा गुफुर लाइट मोनो गुफुर बा गोजा लाइट। मोनो आरोना। जायफोर टेमपारेसारा बिनिया ओ बारा जायो बेफोरखौ जों होनो गोनां जायो लोगोसेनो जों बिदिनो आदारबो होनांगोन उम लोगोसेनो जों बिनो भिटामिनि भेक्सिनफोरखौबो होनो गोनां जायो आरोना बिदिनो दाउफोरा गोबां बेराम जायो ओ बिदिनो ब्रयलार आरो दाउ एखेयानो भेक्सिनफोरा ओ गिबियाव जोङो बेखौ जेब्ला जोङो जोंनि फारामाव लाबोयो अब्ला बेनि सिगां बेखौ भेक्सिन मोनसे होना हरखायो जायफोरा इनकपेटारनिफ्राय दाउ फिसा दिहुनो। आरो लोगोसे जों जेब्ला जोंनि हारामाव सादन जायो अब्ला जों बेखौ रानि केेट बेफोरनि बेलेग बेलेग गामबुरुवा बिदिनो आयवेदि गोबां बेफोरदिनो भेक्सिनफोरखौ होनानै जों बेखौ फेदेरनो गोनां जायो आरो लोगोसे ओ जेब्ला जोङो दाउ फिसाखौ लाबोयो अब्ला जों दाउ फिसाया बांद्राय जों थान्दा दैबो होनो हानाया ओ जेब्ला नोंथाङा होननाय बादनो बयलारनोथ' जोङो बिराद बेफोरनो जेनेबा थान्दाबो होनाया गरमद्रायबो होनाया बिदिनो दुमद्रुुब द्रुुब दैखौ जोङो ब्रयलारनो होनो गोनां जायो बेनो दाउनोबो जोङो होन ज होनां गोनां जायो जेनेबा ब्रयलार आरो दाउनि एसे फारागखौ नुनो मोनो। जेनेबा ब्रयलारनोबो बयलारखौ माने जोंनि लकेल दाउनिसाय बांसिन मेेनटेनेन्स खालामनो गोनां जायो आरो ओ बेफोरनो। बिफोरनो बेफोरखौ जोङो मालाबा मालाबा समाव ओ खर' फोरावबो भेक्सिन होनो गोनां जायो।
औ।
उम बिदिनो जोङो न'खौबो जोङो मोजाङै लुना लानांगोन ओ लोगोसे ब्रयलाराथ' मोन से जायगायावनो थाबाय थायो जेनेबा मोनसे जायगाल' नङा जेनेबा बेफोरबायदि बाहेरायाव बिसोरखौ खारथिंनो होनाय जाया लोगोसेनो दाउखौ जोङो बाहेरायाव खारथिंनो होनो गोनां जायो मानो होनबा जोङो जेब्ला मासे दाउखौ ओ बेफोर बेखायनो बयलार बायदिनो न' सिङावनो दोनबाय थागोन होनबाबो जाया मानो होनबा बेयो लकेल हिसाबै जोङो बेखौ खारथेनोबो होनांगोन अब्लासो बेयो माने मिथिंगाजों लोगोसे गोरोबनानै मोजाङै देरगोन आरो बेनिखायनो जोंनि लकेल दाउआ ओ एसे देरनाय। एसे गोबाव लायो आरो बिदिनो जायखिनि जा पुलार बियो थाबनो दिरो बिसोरखौथ' जोङो देर मास दुइ मासावनो जोङो गोबां किल जानायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे जोंनि लकेल दाउखौ जों नायो। ब्ला जोङा जोङो मोनसे मोजाङै मोनसे उजानखौ मोननो थाङोब्ला जोङो ब्रै बा बा मासावसो जोङो बेफोरनि उजानखौ से किल' बा सेखौ से किल'खौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो। बेखायनो जोङो बेफोरखौ फिसिनानै बा जोङोनि न'खरखौ जोङो मोजाङै मोजाङै सुंथालांनो हायो लोगोसे गावबो माबा मोनसे खालामनो हायो आरो बेफोरखौ माबानानै फिसिनानै नोंथांमोननियाव मा मा ओरैनो दाउ। फोरखो फिसिनायजों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा। लंटाउ। हेल।
औ‌‌ खोनादों। इदिनो भारायाव बायहाबदि। ओ दाउ बेफोरखौ हांसो। बेफोरखौ फिसिनाय जायो आरो। मेक्सिमाम लकेल दाउखौ फिसिनाय जायो आरो। से। ओमबाय। फारौखौबो फिसिनाय जायो।
उम। ओ‌ नोंथाङा मिथिगौ ना। ओ उम हांसोआ बेसेबां मासाव हांसोखौ फानहैनो हानाय जायो? हेलौ नोंथां।
ओ हांसोआथ' जेनेबा दैयाव दैयावबा बोरियाव थाग्रा नालाय ओंखायनो ओ हांसोखौ बांसिन माइ माइ हानाय टाइमावहा फाननो मोननाय जायो आरो।
औ। उम। जेनेबा हांसोनि ओ हांसोआ थाब देरोना लकेल दाउआ थाब देरो नोंथांनि बायदिब्ला?
हांसो।
आसा। ओ नोंथांमोननियावबो हांसो फिसिनाय जायो होमबा ना?
औ।
औ। ओ नोंथांजों रायलायनानै गोबां सोंथिनि फिननायफोरखौ मिथिनो हाबाय। बेफोरदिनो उनफोराव नोंथांनिफ्राय गोबां सोंथिनि फिन्नायफोरखौ मिथिनो हागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय।
औ।
गोजो गोजोन्थों।
अ गोजोन्थों।